हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दङना नोंथां?
औ फ्रि दं नोंथां
औ अब्ला नों औ अब्ला दे जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि
औ औ
औ बे टपिकानो जाहैबाय ओ दैलि लाइफनि सोमोन्दै नोंथां औ औ नोंथाङा अब्ला एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा दैलि लाइफावहायो नों थाङा मा मा हाबा मावनानै मोजां मोनो औ बा माबायदि समखौहाय बारग' हरो नोंथाङा
औ औ फोरमायगोन नोंथां। दैलि लाइफ होनोब्ला सान जोंनि सिखारनायनिफ्राय बै उन्दुनायनिसिम नङा ओमब्ला बै उन्दुनायनिसिम जोङो मा मा खामानि मावबोखो नङा ओमबा बै मावबोनायाव मा मा खामानिखो जों मावबोखो बेखो फारि फारि थिनानै दोननायखोनो जो थिनानै मावनायखोनो जों दैलि लाइफ होननानै बुंजायो आरो।
बै सानफ्रोमबोनि दा आंनि लाइफ आंनि जिउआव दैलि लाइफ होनोब्ला आ फुङाव सिखारगोन ब्रै बाजि से मिनिटाव सिखारनानै बौ ओ खारनो थांगोन थाबायनो थांगोन बिनि उनाव लासैनो ओ ओ ब्रास खालामगोन बा बायजोफोराव थांगोन। बेननाव नौ थांनानै जोङो दुगैगोन दुगैनानै फुंनि नासथा सा जा दं बेखो जों खालामो आरो फुङाव सयटा बा सात टा बाजासिम बेफोरखो खालामनाय जायो आरो आं फार्स सातटाबाजावनो आं बांसिन भाग नास्ता खालामोबा दै लोंबा दै लोङो आं फुंनि आंनि जिउनि माने दैलिखौ बुंगासिनो आरो नोंथां ना जे आं पासथा बाजाव सारेपास टा बाजायाव आं एज ए ओ आंनि पार्सनेेलिखो ओ फोरोंगिरि हिसाबै आङो ओ फोरोंगिरि माने प्राइभेट नङा ओमबा प्राइभेट टिचार हिसाबै आङो फुङावनो सिखारनांगौ जायो खायनो आङो फुङाव सिखारनानै पासथा बाजाव सि आरो ओ सारिसातटा बाजायाव मा सारिथा थ्रिसाव सिखारनानै ब्रास खामो वा मर्निं अवाक खालामनो थांबा थाबायनो थांनो थांनानै बाहेराव थाङो बा दुगैबाय बा नास्ता खामबाय खामाबाबो दै लोंनानै ओ तिचनाव फैनो गोनां जायो आरो सिक्लुलाव थांनो गोनां दाथ' खन नङा ओमबा बन्द' दा ओरैनो बफं सायाफोराव जिरायो बै टिउसननिफ्राय थांनानै दसे सम आदता बाजायाव जिरायबाय जिरायना मोसौ बोरमा बायदिसिना नायथिङो फोथारफोराव बा मोसौ दोस्लायनो थाङो बेबायदिनो सान्दुं गोसाब्ला गरमाव बिफांनि सायाव जिरायनानै ओरैनो ओ समखो बार हगारो आरो। समखो हगारहरो आरो ओंखाम जानो एग्र'था बार'था एथासिमाव ओंखाम जायो जानानै दसे उन्दुबाय उन्दुनायनि उनाव सिखारबाय सिखारनानै आरो जोङा दुगैफिनो दुगैफिननो गोनां जायो गरमाव दुगैनानै आरो दा टिउसनाव फैनो गोनां जायो तिनटा सारिटा बाजियाव फैनानै आरो बैयाव दुइ घन्टा ओ स्टुडेन्टफोरदो ओरैनो प्रेक्टिस खालामनो गोनां जायो बेनि उनाव आरो न'वाव सयता सात्तासिम थांबाय रेस्ट लाबाय दसे दै लोंबाय बा साहा लोंबाय लोंनायनि उनाव आरो ओंखाम जानो जायो बेनि उनाव आरो दसे बिजाब नायोब्ला फरायब्ला आङो पार्सनेलि फरायनाय जायो आरो फरायबाथाय ओरैनो थारबाय आरो उन्दुनाय जायो आरो दसथा साराय एगारथासो बाजाव बिदिनो दैलि आंनि माबाया सानफ्रोमबो बारलांबाय थायो आरो बेबायदियैनो सानफ्रोमबो दे नोंथांनिखौ एसे फोरमायजागोन नामा नोंथाङा सानसेयाव मा मा ओरै मावसोयो
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ दैलि लाइफनि सोमोन्दै नालाय नोंथां आङो माने फुंनिफ्राय लानानै सिखार उन्दु जासिमावहाय आङो नोंथां ओ फुङाव सिखारनानै आङो आंबो ब्रै बाजियावनो सिखारो नोंथां जेरावहायो जोङो फिल्डआवहाय लोगोफोरजों ज' थांनानै जोङो रानिं प्रेक्टिस खालामहैनाय जायो नोंथां बिनि उनाव जोङो एक घन्टा देर घन्टासो जों फिलावनो थायो बिनि उनाव जोङो न'आव फैनानै जोङो फ्रेस जाफैयो आरोना दुगैस्रां लोब स्रां स्र' जाफैयो बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो बायदिसिना सा बेफोरबायदि मेथाइ बेफोरबायदि जाफैनाय जायो जेरैहायो फ्रुइटसफोर बेफोरबायदि जानाय जायो आरोना नोंथां
औ-औ
औ बिनिफ्राय जोङो आङो बिनिफ्राय दसे थानानै बिदिनो दसे स्टाडि खालामो आङो नोंथां औ बिनिफ्राय आङो औ ओ नयथासो नयथा सारि नयथासोआवहाय आङो ओंखा म जानानैहायो ओंखाम जानानै आङो आरो माने कम्पिउटार क्लासावहाय थांनाय जायो आरोना नोंथां
औ-औ नोंथां
औ बिनिफ्राय आङो न'निफ्राय न' बिनिफ्राय क्लासनिफ्राय फैखांनानै आङो न'आवहाय आरो फैफिननानैहाय बिदिनो न'नि इदिनो फिसा फिनलौ खामानिखौहायो मावनानै बिदिनो दसे थासिगोन दसे बिदिनो बिमाफोरजोंहायो दसे खामानिफोर मावफाना होसिगोन बा दसे जिरायनानै थासिगोन बिनिफा ओमफ्राय आं आरो बेलासि जायोब्ला ओ साराय तिनथासो बाजासोआवहाय आङो आरो लोगोफोरजोंहायो रानिं प्रेक्टिसाव थांफिननाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
औ बिनिफ्राय आङो आरो फैफिननानै जेनेबा माबासोआव ओ सयथासोआवहाय आङो बिदिनो खाथिनि सेन थारावहायो ओरैनो थाबायग्लांहैयो बेरायहैयो आरोना नोंथां
औ-औ
बिनिफ्राय आरो फैनानै आङो बिदिनो बिमाजों एसे हेल्प खालामफैयो ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय बिनिफ्राय आङो ओंखाम जाखांनानै आरो दसे स्टाडि खालामफिनो बिनि फ्राय आरो स्टाडि दसे खालाम खांनायनि उनावहाय आं दसे मबाइल नायो बिनिफ्राय उन्दुयो आरोना नोंथां आंना समाहाय बिदिनो बार बारलाङो आरोना नोंथां बिदिनो सानसेबा सानसे बेलेग बेलेग बेफोरबायदि खामानि थायो नङा होनबा सानसेनि बायदि एखेयानो थाबाय थाया नङा होनबा नोंथां
औ-औ
औ सानसेयाव आं बेफोरबायदिनो क्लासफोर गैयाब्ला इदिनो क्लासफोर गैयाबा बन्द'फोर मोनोब्ला सानसेफोर मोनोब्लाथाय इदिनो साननैफोरावहाय आङो इदिनो न'नि खामानिफोरखौनो आं मावनानै थानो मोजां मोनो आरोना नोंथां इदिनो दाथ' दैज्लां बो थोर नंङा होनबा बिदिनो मानसिफोर ना गुरनो थांबाथाय आंङो थांफाला बायनानै गुरहैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ।
नोंथांङा ओरैनो औ नोंथांङा ओरैनो साफ्रोमबोनि खामानि हिसाबै दाथ' मावलांबाय थायो दैनि गुबुन गुबुन जायो। गुबुन सानखालि गुबुन जानाय नंङा होमबा खामानिया गुबुन गुबुन सुबुंनिया गुबुन जानो हायो सोरनियाबा एखेबो जानो हायो मालाबा मालाबा आलादाबो जा जानो हायो दा नोंथांङा नोंथांनि लाइफआव बा नोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि हाबा हिसाबै बयनिख्रुइ साबसिन सिन सानसेयाव बा दिनै बा गाबोनबो बा थामलियाबो माखौ मोजांसिन मोनो खामानो होनबा बेनि गेजेराव बे खामानिखौ साबसिन मोनो आं मावनानै ओरै दोंङो नामा नोंथांनि लाइफआव।
औ आंनियावथ' आङो आंनियावथ' दा आङो मोनसे आंनावबो मोनसे द्रिम दङ नालाय नोंथां। आङो बे द्रिमखौहाय जाफुंहोनो थाखाय आंनाबो माने आंनि मोजांसिन खामानि आं मोजां मोननाय खामानियानो जाहैबाय आंना प्रेकटिस खालामनायानो नोंथां आरो प्रेक्टिस रानिं प्रे कटिस खालामनाय आरो स्टाडि खालामनाय बेफोर बायदियानो आरोना नोंथां।
औ औ मोजां मोजां।
औ नोंथांङाबो फोरमायनो हाबावगोन नामा दैलि लाइफनि सोमोन्दै एसे
औ दैलि लाइफथ' आंनिया एखेयानो बुंजायो सानफ्रोमबो। एसे एखेयानो जाफ्रामो आंनिया दैलि जोङो प्राइभेटाव मावो नालाय फोरोंगिरि हिसाबै आरो थटिउसन लायो नालाय सानफ्रोमबो बिदिनो जों फैनाय थांनायायखौनो खालामामबाय थानो गोनां जायो। फोरोंनायखौनो फोरोंनो गोनां जाबाय थायो आरो बिदिनो सोलियो आरो ओरैनो जोंहा बन्द' सान मोनोब्ला सानदेफोर रबिबारफोर मोनोब्ला जों ओरैनो गेलेना
औ
मोजां मोनो आरो बायदिसिना केरम गेलेयो बायदिसिना क्रिकेट गेलेयो बेफोरबायदि हबि हिसाबै लांङो आरो। बेखौ हुदा हिसाबै लाङो आरो सानदे बा रबिबारखालि बा बबावेबा मालाबाफोर गोसो जायोब्ला बेरायनो थांनो गोनां जायो आरो लोगोफोरजों। बिदिनो ओ बन्द'फोरखौ बारहोनो मोजां मोनो आरो। आरो
औ
जोंहा हुदा हिसाबै सानफ्रोमबो बिदिनो हुदायानो होननहांसिगोन दा दैलि लाइफखौ जोंनिया सानफ्रोमनिया बे एखेयानो बारना थांबाय थायो आरो। बे सानदे बा मालाबा बन्द' लायोब्ला बिदिनो बेलेग जालांङो आरो। एसे बेलेगाव थांनो गोनां जायो बेरायनो। जाय सामफ्रोमबो एखे मावबाय थानायाखाय बालु मोननानै बेलेग थाङो आरो बेरायनो लोगोफोरजों बिदिनो आरो
बानायखाय गुबुन गुबुन जायगायाव एसे आबहावाफोरफोरखौ बा गुबुन गुबुननि ओ हुदाफोरफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानि ओ सोमोन्दै एसे मिथिनो बेरायग्लांनाय जायो आरो सानदे बा जा भुटान खाथि जानाखाय भुटानफोरावबो थांनो थांनो गोसो जायो बेफोरबायदि थांङो आरो हुदा हिसाबै थाङो आरो मालाबा मालाबा बिदिनो आरो दा ओरैनो हुदा हिसाबै बा सानफ्रोमबोनि दिनै बे खामानिखौ मावनो बादो होननानै माबाफोर गुबुन खामानियाव नोंथांङा गोसो जायो नामा जे दैलि लाइफनिफ्राय एसे बायहेरायाव फैनो
आंबो गोसो जायो नोंथां नाथाय आङो बेफोरबायदि इदिनो बेरायहैनायानो जायादे नोंथां आङो बांसिनानो माने आंना माने सानफ्रामबो माने बे मोनसे फुंनि आरो बेलासिनि मोनसे बे आंना रानिं प्रेक्टिस थायोना नोंथां। आंना बेनो मोनसे माने दैलि लाइफनि मोनसे खामानि जानाय बायदि जाबाय आरोना नोंथां। ओंखायनो आंनो बेरायहैनायानो जाया आरो नोंथां।
औ बे रुटिनाव रुटिन जाखाबाय नोंथांनि बे सानफ्रोमबोनि नङा होनबा रुटिंखौ फल' खालामनाय बायदि फालिनाय बायदि जाबाय नोंथां औ औ।
औ बिनिखायनो आं माने जेरावबो बेरायहैनाय जाया माने बिदिनो बेरायहैनो सानबाबो माने बे खामानियाहाय आंना थालांगोन बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो माने बेरायहैनाय जाया आरोना नोंथां बिदिनो सेन्टार फोरावहाय आङो दसे दसे दहायनो नोंथांनो फोरमायलांखादों जे आं दसे खाथिनि सेन्टारफोरावहायो दसे बेरायनो थांङो होनदोंना आंना बेल' आरोना नोंथां औ
औ नोथां नंगौ।
गोसो जायो आंबो माने गोजान गोजान जायगायाव थांनो नाथाय दा मोनसे थांखियाव दङ नालाय ओंखायनो आङो जेरावबो बेरायहैथ'नाय जायाखै आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
अब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दे।
औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला ना।
औ